औ
खोनादों नाथां?
खोनादों नोंथां खोनादों।
औ मा खालामनानै दङ नोंथां दायो?
नोंथाङा नै दायोथ' ओरैनोसो दंथ'यो।
ओरैनोसो दङ ना अब्ला जों दसे लारायनो हागोन ना नोंथां?
हागोन नोंथां रायज्लायजागोन।
ओ अब्ला जोङो माबाखोनो रायलायनोसै नामा नोंथां माने जेनेबा एरियायाव बा गामियावहाय मा मा फिथाइ सामथाइ मोनो बा उन्दैनिफ्राय मा मा फिथाइ सामथायाइ जाबोखो
औ औ
बेफोरखौनो रायनोस ना नोंथाङा?
जायो नोंथां औ।
होमबा एसे बुंग्रोदो नामा नोंथाङा नोंथां मोननिथिं मा मा मोनो।
औ जों औ गामि एबा जोंनि ओनसोलफोराव एबा जोङो गामि गामि ओनसोलफोरावथ' जोङो माने बायदि रोखोमनि गोबां फिथाइ सामथायाइफोर जोङो मोनो ज माने थिग बेबायदिनो जोङो माने उन्दै समाव बा जोङो बै समाव मोनसे समाव आरोना जों जेब्ला उन्दै उन्दै मोनोमोन अब्लानिया बै समाव जोङो गोबां माने फिथाइ सामथायाइ जोङो गामिनि बारि सोरनिबा न'नि बारि बागानफोराव बा सोरनिबा बिदिनो न'फोराव थानाय जों बिफांनि फिथाइफोरखौ नागिर नागिर जानाय बेफोरो माने जोङो गोबां माने इन्टारेस्टेडमोन आरो बिदि नायगिरनानै जानो थाखाय। थिग बेबायदिनो जोङो सानै साथाम लोगो जाबाय बा जोङो जायफोरा जोङो फरायसालियाव थांनाय समाव लोगो जालायो बिसोरबायदि लोगोजोंनो माने जयै जानानै जोङो बेफोरबायदि फिथाइ सामथायाइ नागिरनानै जायोमोन दा बेफोर फिथाइ सामथाइ होननानै बुङोब्ला जोङो जेरै नारें जुम्ब्रा सुमफ्राम ओमफ्राय जोङो थाइजौ खान्थाल औ बेनि उनाव आनारस एबा रैमालि जोङो लिरख' बिनि उनाव जोङो नारेंखल फिथाइ आरोबाव दंबावो जोंहा बे खेजुर बेबायदिनो मालाबा समाव आरो मोदोमफुल फिथाइफोरखौबो जायोमोन जोङो। सोरनिबा जुदि बिफांफोराव मोननानै थानाय नुयोब्ला जों बेफोरखौ सिरि सिरिबा लाबोनानैबा जोङो बिदिनो खाना लायनानै जोङो जानाय बेफोर माने बेबायदि खालामोमोन आरो जोङो ओमफ्राय आरो जोंनि गामि ओनसोलाव मोननाय फिथाइ होनोब्ला जोङो दंबावो ओ माखासे मानि जेरै बै बैग्रि दंङ। लोगोसे आरोबाबाव उम दंबावो आं माखासे मुंफोरखौ मोनहाला जेनेबा। जायगा लाना जायगा बेलेग बेलेगबो होनो नालाय उम जोंनियाव एसे आल दा होनो आं बेखिनिखौनो बे बेफोरबायदि फिथाइ सामथायाइखौनो जोङो नायगिरनानै जाबोदों आरो जोङो जेरै दैज्लां बोथोराव दैज्लां बोथोरावबा जोङो जेरै खान्थाल, थाइजौ लेरख' ओमफाय बेफोरबायदिखौ जोङो बांसिन ननायागिरनानै जायोमोन आरो मानोना। गोबां ओ मानसिफोरनि ओ बारि थायोमोन जि न' खाथियावहा न' गैया बारि बागाना माने एसे आलादायाव अब्लानिया बिदि बारिफोराव जोङो थाङोमोन आरो साब्रै साब्रा जयै लोगो नांबाय। लोगो नांनानै जोङो थांबाय थांनानै उनावहाय बे खान्थाल फिथाइफोरखौ जोङो हाननानै बे हाग्रायावनो जोङो दोन खोमा बोयोमोन आरो एर सुनानै ओ दोनखोमाबोनानै उनावहाय साननै सानथामनि उनावनो आरो लोगो जाफिना जों जयै थांफिनो माने बेखौ मोन्दो ना मोनाखै नायनो जेब्ला मोन्दो अब्लानिया जोङो बेखौ जासि जायो आरो जानानै फैसिगोन आरो। बेबायदिनो जायो ओमफ्राय थाइजौफोरखौबो जों बेबायदिनो। जयै थांनानै औ नोंथां।
उन्दै समाव होनोब्लाथ' आरो फिथाय सामथायनि बिराद जोम जायो नङा होमबा? जों गामियाव थाग्रा आरो सिगां। सिगांफोरनि बायदि माने। ओ सिगांफोर माने दानि बायदि जोंना गामिफ्रावबो। दखान गलाफोरफोरा थायामोन नङा होमबा?
औ
जों माने ओ दानि गथ'फ्राथ' ओ मेथाइ सेथाइजों थायो नङा होमबा?
नोंगौ।
माने गोदो मेथाइ सौराय बारा जाया। पेकेटनि मेथाइफोरखौ बारा मोनजाबोआखै बेबायदिनो गामियावहाय माने। मा होनो सोरनिबा बारियाव मादै मोनाव आयं मोनाव मा-मा दङ। जोङो माने जायोमोन नङा होमबा?
औ
जेरै बिबायदिनो मा दाम खर फिथाइफोर नैदा दैज्लां बोथोरावहाय।
नंगौ।
जों हालेवनानै फैखानानै एसे दुब्लियाव थानानै मेंनानै फैयोब्ला मा खालामो? जेरै थाइजौ दंफां थाइजौ दंफांखौ गाखोबाय। ओ फिथाइखौ हानबाय बा थाइजौ सायावनो जायो मालाबा ज'यैनो। जामखरफोरखौबो ओरैबायदि जायोमोन माने सालाय गोसोम जालायलायनाय।
नोंगौ।
जामखरफोराथ' माने ओ गिदिरबो थायो फिसाबो थायो नङा होमबा?
नोंगौ।
बिदिनो जामखर दंफांफ्राव एकदम माने गाखो गाखो बिराद जायो बेयावनो। गेलेयो आरो जामखर दंफाङ जेब्ला जामखरनि। फिथाइया मोनो अब्ला माने दाउफ्राबो बिराद फैयो माने।
औ
बे माहोनो फाइलु। माखासे माने बिदिनो फिथाइ जाग्रा दाउफोर दङ माखासे दाउफोरा माने बिराद फैयो माने दाउफोराबो फैयो जोंबो गाखो गाखो जायो माने बेबायदि माने मोनसे खुसि फैयो आरो बेयावहाय जामखल फिथाइ जानायावहाय। बेबायदिनो जोङो मा जायो उन्दै समावहाय जेब्ला ओ स्कुलाव थाङोमोन। इस्कुलाव थांनाय समाव जोंनि मेन माबाया जों मिथिबाय आरो जोंनिखौ नङा होमबा? माने ओ खिजुर नोंथाङा जे दहाय बुंदों ना खिजुर फिथाइ। माने खिजुर फिथाइखौ जोङो मइेनलि माने खिजुर फिथाइखौ बिराद मोजां मोनोमोन आरो जों। माने बे स्कुलाव थाङोब्ला जों खुस्रि खुस्रि जों बेगफ्रावबो सोनानै लायोमोन आरो माने जों जेहाय माने लामा जिं जिं ओ माने फांफा फांनै खिजिर दंफांफोर दं आरो। जेब्ला जों खिजुरा देरो होनब्ला जि‌ जायो जों। आरो बेबायदिनो थाबाय माखासे सोरनिबा न'आव इस स्कुलावबो जों मा खालामोमोन बेबायदिनो जेनेबा ओ सोरनावबा सोरनावबा बेलेग बेलेग जाग्रा मुवा थायो नङा होमबा, बिदिनो फिथाइ सामथाइ। सोरनावबा थाबाय बिदिनो जा सोरबाया जामफोर लाबोसिगोन बा थाइजौ बावबो सोरबा थाइजौ लाबोसिगोन स्कुलावथ' जोङो ओरैनो थानाय समाव बिराद खेला दुला बिदि जानाय लोंनाय सोलियो स्कुल ओ म'म' सुप आरि ओ स्नि थाखोआव फरायनाय बा दाइन थाखो नय ओ गु थाखोआव फरायनाय समावहाय ओरैबायदि सोलियोमोन आरो।
औ।
सोरबाया फ्लाम गोनाङा सोरबा फ्लाम लाबोसिगोन आरो मेनलि मा लिसुनि टाइमाव जेब्ला लिसु मोननाय सम जायो अब्ला
औ।
माने बे लिसुआ माने बेखौ जानो सबबो मोजां मोनो नङा होमबा ऐ जाय जायनि लाबोसिगोन बिदिनो बिहरलायसिगोन। मा दङ' नोंसिनाव? बेबायदिनो माने स्कुलाव बिराद जालायलायनाय जायोमोन आरो। आरो गामिखौफोरावबो बेबायदिनो जेनेबा सुमफ्राम फिथाइ जेरै नोंथाङा दहाय बुंदोंमोन ना सुमफ्राम फिथाइखौ थाबाय आरो नै दा दैज्लां बोथोरनि मा होनो बेखौ मोसौ थायबें। मोसौ थाइबेंफोर जेरैहाय सिनिजों लगायनानै जानो
ओम।
सिनिजों लगायनानै जाबाय बा ओ जुमब्रा जुमब्रा फिथाइ नोंथाङा दहाय बुंलांबाय जुमब्रा फिथाइफोरखौबो मा खालामो, बिदिनो बानलु संख्रि लागायनानै बे खाजि खालामनानै जायो नङा होमबा?
नंगौ ओं।
आरो बेबायदिनो थाबावबाय जोंना खाम्रेंगा फिथाइ।
औ।
खामरेंगा फिथाइखौ माने जा-जायो। संख्रि बानलु लागायनानै जायो हाबाथाय माने साइस जायोना खामरेंगा फिथाइआ। एसे डिजाइन सिन जायोना मोजां नाङो आरो जानो।
औ।
बिबायदिनो थाबाय उन्दै समावहाय ओ मा होनो बेखौ बेहेल फिथाइ
उम।
बेहेल फिथाइफोरखौबो जोङो ओ खुसि खुसि जायोमोन आरो।
उम।
आरो बेबायदिनो थावोबा जोंना मा होने बेखौहाय सफि सफ्लि फिथाइ। सफ्लिया नथ' मोनथिया गैगोनां गैया जों सफ्लि फिथाइखौबो जों गोबां माने बिराद जाबाय आरो सफ्लिया माने मोनबाथाय एसे दैसोब दैसोब जायो।
औ माबायदि जायो फिथाया?
बेयो एसे आमलाय बायदि बे फिथाइआ।
अ।
बिनिया एसे सिरा सिरि दङ आमलायदि आमलाय एसे स्लिम जायो नङा होनोमबा?
उम उम नंगौ।
सिदों नङा आरो एसे मोफ्ला मोफ्लि
औ।
लाइक माने बिराद मोजां आरो माने चक्लेटफोर बायदि बोरैबा जानो बेलेग बेलेग ग्रेबि सक्लेट सकलेट ओंखारो नङा होमबा? सलेथ मान सक्लेट बायदि मोजां आरो बेबो जानो
नंगौ अ औ औ।
बिदिनो आामलायाथ' बिराद खम मोनो जोंनि गामियाव। ओ जेन'बा फांफा फांनै थायो। ओमफ्राय फाय जलफाय जलफाइखौबो माने बिराद मोजां मोनो जलफाइखौ जानो। गोमोनावबो जायो जलफाया एसे देरबाथाय एसे गोखै जाबाथाय माने जाबाय आरो।
औ।
ओ जेनबा थाबाय आरो थाइसुरि थायसुरिखौबो जों स्कुलाव बिराद लांनानै जाहैयोमोन गोदोनि समावहाय। थाइसुरि जाखांनानै माने उनदै समाव माने थाइसुरि जाखांनानै दै लोङोबा गोदै मोनलाय लायो जे
औ।
मे थाइसुरिखौ जासिगोन दै लोंसिगोन जेरै आमलाायखौ जाखांनानै मानायखौ दैज्लांबा माबा मोनोना
नोंग
आरो बेबायदि आरो जेनेबा सोरनावबा थ अबेबा बेरायहैयोबा जों मा खालामो।
औ।
लामाफ्राव मा होनो बेखौहाय दंफां मोनबथाय जों आरो मिथिखानाय जेब्ला जुदि लामायाव मोनगोन बायदि मोनदों अब्ला जोङो मा संख्रि बानलु लांफाखासिगोन माने थिंख्लां फिथाइ बिराद खस्थ सिबलाबाय नङा होनबा थाबो आरो थुख्लायलाबायनोबो हाया गाखोयो आरोथिं दंफाङाथ' नोङो दालाय फिसा फिसाबो बाया
औ।
द'बोसो थिंख्लां फिथाइफोर जायो आरो बिराद आरो जेब्ला बैग्रिनि सम जायो जों बैग्रि जोंना मोनसे जायगा दङ जेराव माने लामायाव ससे माने बैग्रिल' आरो साइद साइदआवहाय ससेल' बारा गोलाव बिराद बैग्रि दं आरो बेयाव मे साननो थाङोब्ला माने बेयावहाय ब्रैजिथा बा बाजिथासो दं आरो बैग्रि दंफां। बेयाव जोङो ज' ज' दान्दा लानानै थांङो आरो। बेखौथ' महर' गाखोनो हाया नङा फांफा फांनैयावबो। फ्राव गाखोनो हाबाय बहा सिु गोनांफ्राव जों गाखोनो हाला बेबायदिनो जोङो बेवहाय सोरबा ललां थानानै माने बेफोरबायदि खाजि जाहैनाय। माने बेफोरबायादि बिराद माने फिथाइ सामथाय जाबाय आरो अब्ला जोंना समावबो जाबाय नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां दे
लारायनायखौ बेयावननो सै ना
जागोन दे नोंथांनाव औ
औ औ